हेलौ औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
नै नोंथां आङो नै दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
आदसा नोंथां अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन थां हागोन।
औ अब्ला जोंहा बे नाहा मैहा थांनाय। आयदानि सायाव हाय दसे सम सावरायनोसै नङा होमब्ला नोंथां।
औ सावराय जागोन।
औ जिहे अब्ला आं दा एसे फोरमायहरग्रोनोसै आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव हाय माबायदिमोन नाहा मैहा थांनायफोर। बेफोरनि सोमोन्दै दा बिनि बे उनाव हाय आं नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनावबो सोंहरगोन मा बायद दिमोन नोंथांनि मोननिया दा गिबियाव आं फोरमायनो सानग्रोबाय। जोंनि ओनसोलाव हाय माबोरैहाय आरो नाहाम मैहा थांनाया। दा गिबि गिबियावनो जोङो बुंनांगोन नाहा मैहा थांनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां। औ नंगौ दा नाहा मैहा थांनाय होनब्ला जोङो। जे जेब्ला जोङो दैलां समाव जेब्ला जुब जुब अखा हानानै बै बिलोफोरजों जइेन जानाय बा नांजाबनाय। दंग' दैसाफोराव हाय‌। ओ जेब्ला जुब जुब अखानि दैजों बे बाना जायो अब्ला बेहाय गोबां ना दावखोबोयो जे जोंनि बेबायदिनो ना गुरनायखौनो बुंनो थांदो जोङो। ना गुरनायखौ ना गुरनायाव जोङो जेब्ला जोङो जेब्ला बे दै जोमसावनाय दैया जेब्ला जोङो बियो। जेब्ला राननो हमो बा जोंना सान्दुं गोसा दुङो। अब्ला बैफोर नाफोरा जोबोद बैफोरनिफ्राय दंग'फोराव रोनाव फैयो आरो बा बे दैसाफोराव दुब्लि फोथारनि दैसाफोराव। दा बैफोराव हाय नो जोंनि बर' आइजोफोरा ना गुरनो थाङो। दा बे ना गुरनो थांनायाव जेखाइ खबायाइ जोंनि आखाइजोंनो हेबनाय बर'नि हौवानिजों हेबनाय बेखौ लानानै थागथियारि जानानै आइजो माहारिया ना गुरनो थाङो। दा बे ना गुरनो थांबा गोबां। ना मोनबोनाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव हाय मोननो थाङो। ओ जेब्ला बे बैसाग दाननि अखाजों दावखोबोनाय ना फिथिख ख्रि थेंगोना सिंगि ओ नास्राय निस्ला बालाबाथिया बेफोरबायदि आरो लोगोसे बेजोंनो बिलोनिफ्राय फैबावो बिदिनो लोमसावनानै जोंनि दुब्लि फोथारफोराव मागुर थाइलेण्ड बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नाफोर फैयो आरो दा बैफोरखौ ना गुरनो थाखाय जोंनि आइजो फोराहाय गुरना लाना फैनानै बेखौ हाय। जोङो फोरानलायनाय बा ओ बेखौ ओंख्रि जानाय जोबोद बेफोरबायदि। थाङो आरो बेबायदिनो जोंहा हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो जोंनाबो हौवाफोराबो बिदिनो दै दैमा दैसाफोरावहाय थांगोन जे लानानै बेफोरावबो गोबां ना मोनबोनो हायो आरो जे बिदिनो बिलोफोरावबो थाङो दा बैफोरो मोनफा मोनफा जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे आखु बा बुंनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ
जिहेथु जोङो नाहा मैहा थाङनो्ला जोङो जोंनियाव बोथोरजों लोगोसे सम फैखायो आरो थिग
औ
आङो बेखिनि नानि सोमोन्दै बेखौ फोरमायहरबाय नोंथां आरो नाहा मैहा होननायाव जोंहा आरो थाबावो मोनसे जोंहा मैहुर खालामनाय जे जेब्ला जोंहा गोदो गोदाय जों हाग्रा बुंंग्रा जोङो रायजो जाबोनाय बर' हारिया नङा होमबा नोंथां
औ
अब्ला बै गोदोहाय जोंना दंमोन आरो मैहुर खालामनाय थिग बेबायदिनो जोंहा गोबौ दाहारनि जं थुंग्रि बेफोरखौ लानानै हाग्रा फारसे दावबायलाङोमोन नङा होमबा नोंथां अरनबारियाव बैफोर अरनबारियावहाय जोङो मा मा मोन फैयो होनना बुङोब्ला हाग्रानि अमा सेसा मै बैफोरबायदिखौ मोनोमोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबाबो बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु होननानै जोङो मिथिनो मोनोम मोनो आरो दायो दा ओंखायनो जोङो बैफोर मैहुराव थांनाय बा नाहा मैहा जोंनि जिथुनिखि गोदोनिफ्रायनो जों जाबोनाय बेखौ ओंखायनो जों गारनो नाङााबा जोङ लाखिनांगौबा थाबाय थाखागोन बियो होननानै आङो बेखौ नुहुरो आरो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय जे सान्दुं दुंबा ना गुरहैनो थाङो अखा हाबाबो ओमफ्राय ना मोननाय समावहाय दुब्लि फोथारफोरावहाय बा बबावबा बिलोनि सेरजों नांजाबनाय दैसा दावखोबोनाय बै बिलोनिफ्राय नाफोरा बेफोरखौहाय खोब जमा जमायै थांसोनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांनि ओनसोलावबो नाहा मैहा थांनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदो दे
औ नाफामाय सोंाय नोंथांा दु लाखबायाय दा थि बेबायदिनो जों मिथिजायखौ माने फरायदों ज ज जैानि म जेरै जोंो गोनांथि जायोब्ला मोखां मखां मङैनो दायसेां बाहैनाय
औ
म ब ब दैयाव फैजेोन बा माइ गायबो जाह माइया गायनानै सामां सामां जानाय दहाय जों मा मादों ज बथ बे लाि बे फस। ब फाम। फिसा फिसा खाथि दस फ'स फैलाा बेनो। हमनानै मान खाथि होनो आरो बेखौब फिसा फिसा खखा बायदि।
औ।
बेफोरजों जनोङो माने सानानै दोननानै गोबां। नै ना मोनो जोबो गोरलै गोरलै फिसा फिसा नाङा सेंफोर दं। जायो बायनानै लाबोनाय। बेबायदिनो खखा सानाय आरो जों मा खालाम नांगौ जोंना दा नाखौ जोंना ओ सम लायै सम बिबा। सम लायो सम माबायदि ना मोन मा मा ना मोन दायो। नै बेफोरबायदि माने समजों लोगोसे माखासे ना मोन्नाय जायो सिगांनि बर' थुनलायनि सिगां जोंना बिदै मायो
औ।
जै मावा दांग्रा गिदिर बेफोरखौबो मोननो थांला आरो। आरो सेमावहाय जोङो ओ मा होनो बेफोर बायदिनो गोबां ना हमनो हायो आरो ओ मा होनो ना गोरलै गोरलै गोरलै मोनो रोंङला ना मावगानिफ्राय फिसासि माने बिराद जमा जमा फैयो बियो बेखौ मा होन। ना होनोमोन आङो नाम बैसो बावबाय ना सल' नङा बोरैबा।
ना दुसुमै होनो नामा।
ना दुसुमै ना मा होनो बेफोर माने।
औ।
बे गोरलै गोरलै ना आरो गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै माने बेखौहाय। बे लाइलननि जेजोंहाय ओ आइजो आइजोफोरा गोबां मोनो आरो बेखौ बेजों बेखौ माने मैथाफोरजों जानो बिराद मोजां। आरो बि नायाहाय बिफोर बायदिखौ मोननो आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंना थाबा खांख्राइ जावनाय। खुसिया जावनाय सुलिजों खुसिया सुनाय। आरो नै दा जेराव जेराव दै दं मा होनो। जोङो सिखा लानानै टर्स लानानै मोनायाव ओंखारनानै। मा खालामो ओ सेेरै सेरै दैयाव नायै नायै ना दांनाय। खुसिया दाननाय बेफोरबायदि गोबां मैहर खालामो आरो। आरो बेबायदिनो थायो जोंबा जेनबा। ओ बोननायबो थायो खुसियाफोरखौबो हराव बोनोबो नङा होनबा, दा माइ गायखांजोबनानै जों मा खालामो ओ बोरसिजोंहाय जोङो फिसियार बो होनो।
औ।
आरो बेबायदिनो माखासे नोंथाङा जेरै बुंदों जे हाजोफ्राव मैहुर खालामनो थांनाय ना होमबा नाहा मायाव थांनाय जेरै जोंना मैफोर लायनाय, हा हाग्रानि अमा गावथारनो जमैनाय माने बेस हाजो सेर सेरावहाय मा जायो नै जेब्ला माइआ मोनहां मोनहां जायोना,
औ
माइ मोननाय समावहाय मा जायो ओ हाग्रानि अमाया बे माइखो जानो थाखाय ओंखारबोयो आरो समावहाय माने ओ बे हाग्रानि अमाखौहाय मैगं खालामनाय जायो आरो। मानसिफ्रा आरो बेबायदिनो दावमा सारफोर गावहैनाय आरो बिदिनो एन्जर हाजोनि एन्जर जावहैनाय ए एन्जर मामु होनो हाजोनि हाजोनि एन्जर आरो बिराद गोथाव खा एन्जरा गेस्रेम जायो ओ सेस सा हमैनाय ओ नेवलाय इफोरबायदि गोबां माने मैहुर खालामो बे हाजो जिहेतु जोंना हाजिरा बिदिनो दसनि ओ किल'मिटारसो थाङोबानो जोंना माने हाजो आरो हाजोआव जोंनाव गोबां माने खालामनो मानसिफोर माने बेयावहाय थाङो जोंनि बर'फो ओ दा जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथांनि ओनसोलनि जिथुनेखि नाहा मैयानि थांनाय सोमोन्दै एसे मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरनानै फनखौ दोनथ'निसै होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
दे दे।
औे।